हेलौ औ खोनादों औ दे नों
औ नोंथांङा दायो मा खालामगासिनो दंङो
औ नोंथां आंङो जिरायनानै दंङो
अ अ नोंथांनो आंङो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे दैज्लां बोथोराव बेहाय जोंङो मा मा आबाद मावो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नोंथांङा एसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
होनब्ला आंनो नोंथांङा एसे बे नोंसोरनि ओनसोलावहाय दा दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबाद मावो बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो
औ जोंनि ओनसोलावथ' दा आरो दैज्लां बोथोर ना नोंथां औ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो जिंखा फान्थाव बेनिफ्राय बेदि थाइस बुंङो थाइबेंबो बुंङो औ बेफोरखौ गायो आरोना बेनिफ्राय जोगोनार खुमब्रा बानलु बेफोर गासैबो मैगंखौनो जोंनि ओनसोलाव गायो आरोना बेनिफ्राय माइ गायो । दाथ' आरो दैज्लां बोथोर नालाय माइबो गायनाय सिजोन औ बेबायदिनो आं नोंनो माइ गायनायनि बागैनो खोन्थानोसै
औ औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
हेलौ औ
खोनादों नोंथां
औ खोनादों
औ दे बुं नोंथां
औ माइ गायनाय औ दे दे
औ
बेबायदिनो माइलि माइलिखौ जेनेबा सोमनानै लाग्रोनांगौ आरोना बेबायदिनो बिदिनो साननै सानथाम बेबायाददि सोमनांगौ सोमनानै बोखांनानै बोखांनानै फोराननानै लानांगौ आरोना बेबायदिनो हरसे बा हरनै गाजा बेरहोनो थाखाय सोमनानै दोननांगौ सोमनानै फोराननांगौ फोराननानै बिनिफ्राय बे फोगोन जायगाखौ मोजाङै एवनानै लानांगौ मोजाङै हाखौ गुरै खालामनानै लानांगौ आरोना बेनिफ्राय ओमफ्राय बेखौ आखाइ मुथियाव माबानानै थ्राय थ्राय सारनानै होनांगौ आरोना
औ
होनबाना मोजां जायो नङाबा बेबायदिनो थुब्रा थुब्रि रज'यो ना बेनि थाखायनो एसे ट्राय ट्राय नायनानै मोजाङै सारनानै फोनानै लानांगौ बेनिफ्राय बियो बेबायदिनो मास मोनसे बा मास मोननै बेफोरबायदि दोननांगौ आरोना गोजौ जाहोनांगौ बेखौ गोजौ जाहोनानै बेनिफ्राय औ फुनानै। ओमफाय बैदि खासिया हाग्रा, थोरि हाग्रा थायोना। बेफोरखौ बेजों मोजाङै खानानै लानांगौ आरोना फुनानै। खानानै बेनिफ्राय दुब्लिखौ मोजाङै एवनानै लानानै बेयाव मोजाङै हाब्रु जाहोनांगौ। बेनिफ्राय बेयाव गायफिननांगौ आरोना।
औ थारैनो नोंथां।
औ।
औ।
गायहोनानै बेबायदिनो मास मोननै मोनथाम बेफोरबायदि लायो आरोना बेनि उनाव। बिबार बारो बिबार बारनानै फिथाइ थायसिगोन बेनि उनाव आरो। ग्रोब मोनबा हाफिननांगौ आरोना। माइखौ हानानै बेबायदिनो। औ हानानै बेबदिनो मोथि खायो। खासिजों हायो आरोना मोथि खायो बेनिफ्राय। फ्राय मोसे खानानै न'आव लाबोयो। बेबायदिनो फोराननांगौ हाखांनानै फोराननानै। फोरानबा मोजांसिन जायो आरो ना नङाब्ला। बे माइयाबो गाजा बेरफिनो गिसि गिसि जायो नालाय। बेनिफ्राय बेखौ फोराननानै न'आव लाबोनानै बेबायदिनो दानियाथ' आरो। बिगियाननि मुगा। ट्रेक्ट'रफोरजोंसो बांसिन। बिदिनानो नानायखौ नुयो मोसौजोंथ' दानायखौबो नुनो नागिरला। बेबायदिनो औ। नानानै दुलिफोराव बाख्रिफोराव सोनानै दोनो आरोना।
औ।
औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव दा मा मा मैगं गायगासिनो दं।
जोंनि ओनसोलावहाय दा दैज्लां बोथोरावहाय मा मा मैगं थाइगं गायो होननानै बुङोब्ला। नोंथाङा जेरैबायदिहाय होनलांदों जे जिंखा प टल बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलथिंजायबो मावो। अ बांसिनै मा माखौ मावो होननानै बुङोब्ला जिंखा, बहल। थाइबें खुन्द्रि मैथा जोगोनार खुमब्रा थास' बेफोरबायदिनो गासैबो बिबांनि मैगंफोरफोरखोनो। गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ औ।
औ। बेनि अनगायैबो जोंना गिबि आबाद बा गुदि आबाद होननानै बुङोब्ला। ब्ला जोङो माइखौनो। माइखौनो बुङो आरोना नोंथां नोंथाङा जेरै फोरमायलांबाय माइखौहाय माबोरैहाय गायो नोंसोर नोंथांमोननि ओन आंबो जोंनि ओनसोलथिंजाय माइ आबादखौ माबोरै मावो बेनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायनोसै।
औ दे फोरमायनायसै नोंथां
जोङो गिबियावनो माइखौ माइखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो माइखौ जे जोङो बे बोसोराव गायनानै बाख्रियाव दोनबाय बे माइखौनो जोङो जोलैनो थाखाय थिनानैबो दोननाय थाखायो आरोना नोंथां
औ औ
बे जोलैनो थिननानै दोननाय माइखौ जोङो गायो फोगोन माइखौ जोङो माइलि होननानै बुङो
औ
औ बे माइलिखौ जोङो गिबियावनो फाथो बस्तायाव सोनानै दैमा बा फुख्रि नङाब्लाबो दैमा दैमाफोर गैयाब्लाबो जोङो थौफोराव थौ गोदोरफ्राव बा जोङो द्रामफ्राव सोमनानै दोनगोन आरोना नोंथां साननै बा सानथामनि थाखाय बेखौ गाजा बेरहोनो थाखाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय बेनि दैखौ सरक होनो थाखाय बा दैखौ रानहोनो थाखाय हायाव हाय लखब नानै थालिर बिलाइजों नङाबा थास' बिलाइजों खोबनानै दोनगोन आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ फोनो थाखायथ' जोंनो हाखौहाय ग्लेब ग्लेब हाब्रु जानाय फोमोननानै लाग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
हाखौहाय सैथामै एवगोन आरो ना नोंथां गिबियावनो ओ खनसे हालेवनानै बे हाग्राखौ थैग्रोनो होगोन। हाग्राफोरखौ साफा खालामगोन बेनि उनाव आरो खनसे हालेवबावगोन बेनि उनाव आरो थामथि खेबावहाय जोङो बे फोथारखौ फोमोनथारनाय जायो आरोना नोंथां अब्लाना जोङो ओ फोनो हासिगोन आरो ओ जोङो बे हायाव लखबनानै दोननाय ओ माइलिखौ जोङो खारायाव लांनानै आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानै होगोन आरो ना नोंथां आ बे खोथियाखौ ओ फोननो थाखाय जोंनो सासे रोंगौ हौवा मानसिनि गोनांथि जागोन जे एकदिना मानसिया फैयोब्ला जे बे खोथाया थब्रा थब्रा बावथिंबा रज बथिबा रावजों बिदिबो जानो हागोन ना बेनि थाखायनो जोङो फोखाबाय थानाय एक्सपिरियेन्स थाखानाय बे मानसियासो फोनांगोन आरो जे जोङो बे खोथियया देरनानै फुनायावबो जे मोजां जायो। बेनि थाखाय बेखाय बेखायनो जोङो ओ गोरों रोंखा राखा खोथिया फोनायाव बेफोरबाय दि मानसिखौसो फोनो होयो आरो बांसिनानो न'खरनि गुदि बा गिबि बिमा बिफा नङाब्ला आबै आबौ आबौमोनखौ बिदिनो जोङो बे खोथियाखौ फोनानै बियो जेब्ला दानसे जायोबा दान मोनसे खावसे जायो अब्ला जोङो बेखौ फुनो हानाय महराव फैयो आरोना नों थां ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ गायनो थाखायबोथ' जोंनो ओ हाखौ फोथारखौ जोङो गिबियावनो फोमोननानै लाग्रोनांगौ नङा होमबा गिबियावनो जोङो दानि बिगियाननि मुगायावथ' जोङो ट्रेक्टरजोंनो बांसि ननि हालवनायखौ नुबा नोंथां गोदो गोदायनि बायसा नांगोल संगाल मै बेफोरबायदि जोंथ' दानि जुगाव हालेवनायखौनो नुनो मोनला बेनि थाखायनो दानि जुगाव ट्रेक्टरजोंनो डाइरेक्टहाय हालवखानसो गायो आरो ना
औ
बिगियाननि मुगायाव गोदान गोदान बेफोरबायदिनो मेसिनफोर ओंखारदों बे ट्रेक्टराबो औ दा जों दा बे सोलिबाय थानाय सम समाव ओंखाराखैबाबो बेनि बेसेबा सिगाङावनो ओंखारदों बे ओंखारनानै जोबोर मोजां ङै थाब थाब गायनायखौबो जोङो नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोङो गोदो गोदाय थाब थाब गायनो हायामोन नङा होनब्ला नोंथां माइ आबादफोरखौबो गायोब्ला जोङो मोसौजोंनो हालेवबाय थानानै गायनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां दा जोङो ट्रेक्टरजोंनो थाबैनो हालेवनानै गायनो हायो आरो ना नों थां बा
औ
जोङो दा ट्रेक्टरजों हाखौ मोनजासिम सैथाम सैथामखे हाखौ हालेवनानै फोमोनग्रोजोबनानै लाबाय बेनि उनाव हाय जोङो बांसिनानोथ' आइजोफोरासो खोथियाफोरखौ फुखायो ना लाय माइफोरखौ गायखायो बेनि थाखायनो जोङो आइजोफोरानो बेखौ फुनानैहाय जोङो मुथा मुथा खालाम खालामनानै खासि हाग्राजों बा औवानिफ्राय इरुं जिनानै बेजोंहाय मुथा मुथा खानानै लागोन आरोना बेनि उनावहााय बेखौ हौवाफ्रा बे मोनखानाय हायाव राननानै हैगोन बेनि उनाव आइजोफोरा हाजिरा हाजिरासो हाजिरा खामलासो मावनाय मावनायखौ दा बांसिनै नुनो मोनसै नङा हब्ला नोंथां दानि जुगावथ' गोदोनि बाय खाथि खालानि सुबुंफोरा सावरि बादालि बादालि बेफोरबायदि जानानै गायना होनानायखौ नुनो मोनला ना बेनि थाखायनो जोङो दानिया हाजिरा खामलासो लानानै दानि जुग खौ माइ आबादखौ गायनानै लानांगौ जाहैबाय बिदिनो जोङो गायै गायै गाखांनानै जोबथि जोबथि गायखांगोन खालि जे जोङो हाल जांफ्रा खुंनाय जायो बेफोरबायदि दानि जुगाव सोरहाबा खुङो सोरहाबा खुङा जोंनि बे ओनसोलथिंजाय दानि बे सोलिबाय थानाय दिनफोरावहाय बेफोरबायदि हाल जांख्राखौ खुंनायखौ नुनो मोनला आरो ना नोंथां
औ नोंथां
बेनि थाखायनो जोङो ओरैनो गायनानै जोबखालिबो बेफोरबायदिनो जेबो बेफोरबायदि हाल जांख्रा फोरबोखौ फालियालासेनो डायरेक्टहाय गायखानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो द' दानसेनि उनाव जोङो माइआ बिबार बायनानै फिथाइ थायनानै जेब्ला बे मोनहैयो अब्ला हानानै लाबोनानै बे माइखौ जाखानाय जाया आरो ना नोंथां बे माइखौ जोङो माइरं गोरलै बाउनाय जे होनो ओंखाम गोरलै जानाय बे फोरबोखौ जोङो खुंबावनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावसो जोङो बे माइ गोरलैखौ ओंखाम संनानै जागोन आरो ना नोंथां
औ
औ जोंहा बर' हारिफ्रा गायनायनिफ्राय लानानै बेखौहाय हानाय गायनायनिफ्राय लानानै हानाय न'आव लाबानै दोनफैनाय बेनि उनावबो जों गोबां बेफोरबायदिनो फिसा फिसा फोरबोफोर थायो आरोना बेफोरबायदिनो जोंनि बिथिंजाय माइ आबादखौ गायनाय जायो आरो नोंथां दे हब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दिनैनि बे सुंद' सावरायथिखौ बे थिनियावनो फैजोबनोसै नामा
औ दे जागोन दे नों
औ
गोजोनथों बिदिब्ला औ गोजोननाय थों